हेलौ नोंथां हेलो
नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना आंनि अवासखो
खोनाफोयदों ओ नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ नोंथा जासिहरनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय फारसे गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय ओ नोंथांनो फन ह हनाय जानायानो जाहैबाय आं नोंथांनि सायाव नोंथांनिसिम दानाय लुनायनि सायाव एसे मिथिनो लुगैदों? नोंथाङा आंनो फोरमायनो थाखायसो सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथा हागोन थारैनो नोंथाङा दा मा सोंनो सानदों नोंथां?
आं नोंथांनिसिम ओ हिसान दानायनि फारसे नोंथांनिसिम मिथिनो लुबैयो? लुगैदों माने हिसानखौ जों दानो थाखाय गिबियावनो मा बानायग्रो नांगो
औ नोंथां औ औ औ थारैनो जोङो हिसान दानो थाखाय थाखाय जोंनो खुन्दुं नांग्रोगोन नङा होनबा नोंथां? जोङो औ बे खुन्दुंवाव जोङो सारनिफ्राय जोङो हाथायनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोनांगोन बेनि उनाव बे खुन्दुंखौ जोङो ओंखाम होनानै जेनेबा माइरं होनानै जोङो दै गुदुङाव खान्थायाव रुग्रोनांगोन बेनि उनाव रुखांनानै औ बिनि उनाव रुखांनानै जों बेखौ सेखावनांगोन आरो ओंखामजों बेनि उनाव बेखौ सुनानै मोजां मोजाङै सुनानै जोङो बेखौ दान्दा एबा सान्दुंफोराव फोरानना दोननांगोन बिनि उनाव बे स्राव स्राव जाबा रानबोला जोङो बेखौ ओ बिदिनो माबायाव सेन्टेरजों ओ माबा बबिनाव ओ सानांगोन आरो खुन्दुंखौ ओ सानानै जोङो बिदिनो ओ गामसा नोंथाङा जेरै गामसा दायो ना दख'ना दायो ना फालि दायो बिदिनो ओ सोंनांगोन आरो बिनि उनाव साखांनानै औ सोंनानै बिदिनो ओ बेखौ थुननाय जायो आरो थुननानै खानजोंनो हयै हयै साफायै थुननानै बिदिनो हिसानखौ सोंनाय जायो आरो आरो हिसान दानो थाखाय खाय जोंनो औवानि ओ मोनब्रै खुनटा नांगोन नङा होनबा नोंथां
औ नोंगौ नोंगौ औ
बियो औवानि मोनब्रै खुन्था नांगोन आरो बिनि उनाव जोंनो हिसान ओइ जेन'बा दाग्रा हिसान इसाना इसान खाल ना मा होनो बेखौ नांगोन आरो औ बेनि उनाव ओ जोंनो माखु नांगोन हिसान दानो थाखाय आरो औ बिदिनो गोबां जिनिसफोर दं आरो हिसान दानो थाखाय ओ नोंथां ओ मायाबाफोर बिदिनो मिथिगौ नामा नोंथां मा मा नांगौ
अ नोंथाङा होमबा हिसाननि बागै सोंहैनो नायदो होमबा
औ औ नोंथां
इसाननि बागै बुङोब्लाथ' जों माने हौवा मानसि जेब्ला जों दानाय लुनायनि सायाव एसेबां जों हाज एक्सपिरियेन्स गैया थेवबो माने जोङो जि मेगनजों नुदों बेखिनिखौ जोङो खोन्थानो हागोन आरो
औ औ नोंगौ
न'आव नुनाय हिसाबैबा जोंङो सिगांनो हिसानखौ लामा एबा गोलाव लांगोनायाव सोंनाय जायो।
औ नंगौ
जों बायदि गाबनि बायदि खुन्दुंजों जों मा हिसाब हिसाबै दागोन बेखौ लानानै जों लामा गोलाव लानानै मोनसे बेखौ सोंग्रोनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिफ्राय सोंखां खांनायनि उनाव जोंहा बायदिसिना रासो बेफोरबायदि नो खुन्दुंजों जाखि बायदिसिना बानायनानै जों बेखौ मोनसे औवानि हासुं मा माने थुनब्रोयो आरो थुननायनि उनावसो बेखौ माने जोंहा मोनसे साल खुन्था होनना बुङो जों जाय बर'आव बे साल खुन्था खौ गायखांनायनि उनाव बेयाव गान्दै बायदि ततखाल बेफोरबायदि जोंहा बेयाव बानाय ग्रोना लायो आरो जोङो दानो हानाय खिनिखौ जों बानायग्रोना लानाय खौ जों नुदो। दा बेफोरबायदिनो जोंङो बे हैसानि बागैबा जों बेखिनिखौनो नुयो आरो जेरै साल खुन्था गायबाय गायनानै बेनिफ्राय गान्दै बहायबाय बहायनानै बेनिफ्राय जोंनो मोनसे ततखाल नांगौ। आरो रासो होनांगौ जायो दा बेफोरखौ जों बिसोर जायफोरो बे हिसानखौ दायो बिसोर माने बिसोरखौ एक्पिरियेन्स दं जेब्ला बिसोर बे खौ बहायनानै माने दानाय खौ जों आरो बेयाव जै मुस्राबो बेयाव मुस्राबो नांगौ जायो।
औ औ।
मुस्राखौ सानो थाखाय जों मोनसे सोरखि जों सोरखि होनना बुङो बर आव।
औ औ नंगौ।
खियाव जों माने खुन्दुं थुग्रोनायखौ नुयो। थुनदु थुननानै बे मुस्राखौ आरो मोनसे माखु होननाय बुस्थु दङो मा खु होननायाव बेे मा खुआव जों बे बबिनखौ मुस्राखौ सोनानै आरो बेनिफ्राय तातगालाव बेनिफ्राय बेजों थांनायनि मोनसे बेयाव दोनखायो बेखौ जों बे माबाखौ नुदों आरो बेखिनि प्रसेसखौ। माने मुस्रा बायदिसिना लानानै बेखिनिखौ आं माने नुदो आरो आंनि मेगनजों। दा बेनिफ्राय बिथाङाथ माने सिगांफोराव दाखाबायबो जानांगौ?
औ नोंथां। आंथ बिदि ओरै हिसान आथिखालावथ गोबाङानो बांसिनानो दानि जुगाव दानायखौ गानला नालाय। बांसिनानो बायनायखौसो गानो नालाय बेनिखायनो आं हिसानखौ ओरै दानो मोनफेराखै आरो नोंथां।
औ औ।
ओ नों थांनि बादिब्ला गोदो गोदाहाय ओ जेरै हिसान ओ गामसा एबा दखनाफोर दानानै गानोमोन। आथिखालावथ बायनानै दायो गोदोनि बायदि ओ नोंथांनि बादिब्ला गोदो दानानै गाननाया साबसिनमोन ना आथिखालाव बायनानै गाननाया साबसिन नोंथांनि बादिब्ला?
औ, नोंथां ओ मानोथ आं आथिखालाव जिथु दा गामसा गान गामसा खौ गानगासिनो। बे गामसाखौ आं माने दासिमाव माने नवाव दानाय गामसाखौ गानगासिनो। बेनिखायनो माने आङो जिथु बायनाय गामसाखौबो जो गाननानै नायदों। बेयाव माने गोबां दि फारेन्स दङ आरो। जेरै बे गामसाया मिसे नजों दानाय जायो‌ मेसिंजों दानाय जानायखाय बे गामसानि जिथु गोबा आरो रोजा आरो खुन्दुंनि जिथु सुमु ओंखारनाय बायदियाबो गोबां फाराग आरो जेरै जों जोंनि न'आव दानाय गामस दा गोबाव सम गानजायो। आरोब सुनायाव बो जोंङा जेबो उखुबिदा जाया। आरो बि गाननायावबो जोंहा बेखौ न'आव दाना गाननाय गामसाया जोंना मोजांसिन मोनो आरो गाननानै आरो हाथाइनि जिथु लाबोनाय गाम सा बे ओ गामसाया जोंनि न'आव दानायनिख्रुइ एसे गोबाबो जायो।
औ
खुन्दुंनि जिथु सुमु ओंखारनाय बेफोरबो थाबनो ओंखारो आरो बे गोबांस खमबो जोरा आरो
औ नंगौ नोंथां
गामसाखो गोबां समलागै गाननोबो हायो। आरो सुननाय फोर फोराननायफोरावबो जोंङो जेबो उसुबिदा जाया आरो न'आव दानाय गामसाया।
औ औ
दा बे बे जों गामस सानि बेलायाव बेखिनिखो मोनदो आरो दा नोंथांमोनहाबोथ' न'ट दानाय फालि बायदिसिना जोमग्रा बेफोरबायदि बेखौ गाननानै नोंथाङाबो माबायदि बिदो फोरमायनो हागोन नामा?
ओ जेन'बा जोङोथ' दा न'आव बिदिनो जोङो बेलेगाव थांनाय लांगा दखना होनो जायखौ जों बेखौथ' न'आव दाना ओ दानि जुगाव जों न'आव दानायखौ जों गाननो मोनफेराखै नालाय जों मिथिया आरो जायो बिदिनो मिसिंजोंथ' आथिखालाव गोबां मिसिं ओंखारबाय नङा होनबा नोंथां? बेजोंनो गोदान गोदान दान खुन्दुंनि गोदान गोदान जेन'बा आगरनि बिदिनो जि दख'ना दानायखौ जों गाननो मोनफेरदों आरो बिदिनो न'आव जोङो दानाया दायो मेख्ला दख'ना जायखौ अग्रं दखव'ना होनो। बेखौ जोङो गाननो मोनदों आरो न'आव बिदिनो माथानि अग्रं दखनाया गाननो जोबोद मोजां जायो। बिदिनो ओ बाजार फोरावबो बिदिनो फरेस्टार खुन्दुंफोरनि बा बिदिनो गोबां खुन्दुंफोरनि दानायखौ जोङो गाननोबो मोनदों बिदिनो न'निखौ मोजांसिन मोनो आरो बिदिनो
औ आरो नोंथांआव आं मोनसे बेखौ सोंनो सानदोंदि जेरै जों दा आर'नाइ फालि लायो नङा होमबा बै आर'नाइ फालिखौबो थ' जोङो सिगां गोदोनि दिनाव आखाइजोंसो दायोमोन।
औ नंगौ नोंथां
दिनाव बेखौ मिसिंदो दायो। जिथु बै आर'नाय फालि दानायनि बागै माबाफोर एसे रोंगौथि दों नामा नोंथां आं बेखौ मिथिनो लुबैदों?
अ नोंथां आंथ' दा ओ आर'नाइ दानायखौबो आङो गामियावबो जेनेबा न'खर न'खरावबो आं दानायखौ नुनो मोनाखै आरो नोंथां। बिदिनो आर' औ नोंथाङा जानो हागौ नुदों?
अ बेखौथ' आर'नाइ दानायखौथ' दिनैसिम जोंनि नैबे गामि ओनसोलाव जों नु नुनो मोनाखै। जानो हागौ आर'नाय आखाइजों आर'नाइ दानाया जोंनि नैबे गामि ओनसोलाव गोबां खम जाबाय बेखायनो आं बेखौ मिथिनो लुबै योमोन आरो जि सोरनावबाफोर दानाय फोरदोङोबा जों माबायदिहाय दायो बेखौ बेखायनो जों दाथ' जों दानायखौ नुला जे तु जों बेनि बागैबो जों बुंनोबोथ' हाला
औ औ नोंथां
जों बबेबानि बेलायाव माब्ला बाबोर आरनाइ आ आखाइजें दानाय आरनाइखौ मोनफ्लां
औ हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
थदा हम
औ-औ नोंथां।
दायो गोबां
औ
खिनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांसिम हामलायनायखौ आं बावहरनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांजों उनावहाय बेबायदि सावरायफिननो मोननायखौ आसा खालामनाय थाबाय।
आंबो बिदिनो गोबां दानाय लुनाय बागै बा सायाव ओ माबोरैहाय दायो नोंथांनिफ्राय खोनानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ बिदिनो आसा खालामो नोंथांजों आरो फिन खनसेबाव रायज्लायनो मोगोन होननानै।
आसा खालामबाय नोंथांनिसिमबो थेंकइउ।
खोनादोंना नोंथाङा?
गोजोन्थों नोंथां।
औ